नोंथां औ।
औ थारैनो खोनादों आंबो नोंथांनि कल हरनायनि जाहोनानो
औ नोंथां नोंथाङा ओरैनो फ्रि दंबा नोंथां?
औ दं।
औ नोंथाङा फिर दंबा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ नोंथां सावरायजागोन थारैनो।
औ नोंथां दा जोङोथ' बायदिसिना जोङो दावबायो जेरै बायदि बायदि जोङो जायगायाव दावबायो बेफोर दावबायनायफोरखौ जोङो नोंथाङा माबायदि जोङो दावबायनांगौ बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो दावबायनाय होनोब्लाथ' जों न'खरनि फारसे सोंग्रोनानै लानां बुजायो नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथा नंगौ।
थारैनो जों दावबायनो थाङो दावबायनो फारसे थाङोब्ला जों न'खरनि फारसे सोंग्रानै लानाय जायो आरो ना। जाहाथे जोंनि असुबिदाखौ बिमा बिफा एबा लोगोफोरनि फारसेबो जों सोंग्रनानै लानांगौ जायो‌। जाहाथे बि बिमा औ बिमा बिफायाथ' जेरै जोंखौ ओ साबदानै थानो होखायो नालाय जेरै जोङो गुबुनाव गुबुन फारसेयाव थाङोब्ला जेरै जोङो जेबो असुबिदा जाया बेफोरखौनो जोङो बिमा बिफाजों एसे सावरायनानै लानांगौ जायो आरोना। गुबुन फारसेयाव दावबायनो थाङोब्लाथाय। औ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो दावबायनो होनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ जोंनि बे ओनसोलावनो थानाय जेरै जों बि टि सि आवनो थानाय जेरै बाव बावखुंग्रि हाजोमा आरो जेरै जोङो मानास हाग्रामा होननानै बुंनाय जायो जों बेफोराव दावबायफेरबाय आरो ना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै जोङो आङो ओ दा बुंनोसै नोंथांनि सिगाङावनो जेरै जोङो मानास मानास हाग्रामा होनबाथ' जेरै जोङो बा आथिंजों थांनो होनब्लाथ' हायाना, जेरै जोंनो गारि मथरनि गोनांथि जायो आरो ना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला बे मानास हाग्रामायाव जोङो थाङो थाङोब्ला जेरै जोङो मिथिंगायारिनि साव गारि जोबोद समायना समायना बिबार बिफां लाइफां बायदिसिना जोङो नुयो आरोना जों आं बेफोरखौनो मिथिंगायारि सावगारि सेबखांनानै लाबोनाय जायो आरोना जोंनि मबाइलफोराव औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बेहाय गोबां साहा बागान साहा बागिसाफ्रा साहा बिलाइ खाना य जों नुनो मोनबोदों आरोना औ आरो जों बेहाय थांनो गोनांबा जोङो गेट पास जेरै खालामनो जेरै जों गेट पास खालामाबथ' जेरै जोङो ओ बेहाय हाबनो हाया ना लाय जेरै जोङो
मानास हाग्रामायाव हाबनो थाखाय
नंगौ नोंथां नांगौ
आरो जोङो बेहाय थांनो थाखाय जेरै जोंनो ओ जिभ गारिनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ जिबगारियाव जेरै जोंखौ ओ जोंजों थांफागोन लोगोसे जेरै रेन्जारफोर जेरै फ-अ-बिदिनो फरेस्ट गार्डफोरा जों जों थांफागोन आरो ना जेरै ओ बे हाग्रामा-हाग्रामासिम औ हाबासिम जेरै जोङो दावबायनो थांनायाव जेरै बिसोर थांफागोन आरो। आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों बेहाय गोबां दैमाफोरबो नुनो मोनो जेरै जों दाावमा दाउसा गोबां जेरै ओ मोसा मोसा मैदेर ओ बायदि बायदिसिना जोङो जेरै गान्दाफोरखौबो जों नुनो मोनो दाउराइ मोख्रा हाग्रानि मोसौ हाग्रानि अमा गोबां रोखोमनि जों जिब जुनारखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ
आरो बुंनो थाङोब्ला बे मानास हाग्रामाया जेरै जोंनि ओ बयजोंबो मुंदांखा जानाय जेरै बे हाग्रामाया जेरै मोसानि थाखाय मुंदांखा आरोोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बेहाय थांनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो गुबुन हादोरनि मानसि गोबां मिथिंगायारि सावगारि सेबखांनो फैयो आरो ना। बेहाय थांनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो सिनायै मानसिखौ सिनायनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना। जेरै जों बिसोरनिफ्राय गोबां सोलोंथाइ लानो हायो आरो औ दावबायनो फारसे थाङोब्ला थाय औ नोंथां नोंथाङा बाहायोबा एसे फोरमायनानै होलांदों नोंथां।
औ नोंथां दा जोंथ' दावबायनाय होनबाथ' जोङो जों दाबसे जायगानि फ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगासिम जों बेरायनायखौनो जोङो दावबायनाय आरो नोंथां। औ नोंथां दा जोङो ओ खाय फा खायफा मानसिफोरा जोंना साफ्रोमबो सुबुंनि साननाय हनाय आरो बिसोरनि दुखु सुखुआथ' आलादा जायो नों थां दा सोरबा सोरबा सुबुङा जेरै बे दाबसे जायगायाव थाबाय थाना बियो बानाय मोनो। बानाय मोनब्ला बियो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो लुबैयो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ
जोंना बिसोरो ओम दुखुफोराव थाबाय थाब्लाबो बै सुखु नागिरनानै बे गोजान गोजान जायगाखौ दावबायनो लुगैयो बे फोरबायदिनो जोङो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थाङो आरो नोंथां। जोङो जे-जेब्ला दावबायनो जेब्ला जोङो दावबायनो थाङो अब्ला जोङो जेराव जोङो दावबायनो थाङो जेरै गुबुन हादोर नङाब्ला जोङो बायदिसिना हाजो बायदि दैमा दैसा बेफोरखौ जोङो थांनानै दावबायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। थां दा जामनिनि न'
औ नंगौ नोंथांथारनो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों गुबुन हादोराव थाङोब्लाथ' जोंनो गोबां डकुमेन्टस नि गोनांथि जायो नङा होनबा नोंथां बेनिखायनो जोङो गुबुन हादराव बाराद्राय बांसिनानो थांनाय जाया आरो ना जोङो जों खाथि खालायावनो थानाय जोंनि बे जोंनि ओनसोलावनो थानाय जेरै जोंनि बे एरियायावनो जेरै जोङो दारागाव सकि बगामाथि बेफोरावनो भैरबखुन्द' बेफोरावनो थांनाय जायो आरोना जो एसेबांबो जोङो हादोराव थांनाय जायाखै आरो ना बुंनो थाङोब्ला जों बेफोरनि खाथि खाला जेरै जोंङो लावखार ओंखाम जानो थाङो बेफोरखौनो नोंथाङ मिथिगौ नोंथां लाव लावखार ओंखाम जानायफोरखौ सकिदारागावफोराव जोबोद लावखार ओंखाम जानाय जेरै फुजाफोर होयो आरोना बेफोर खौनो जोङो एसे मिथिनाय हिसाबै जेरै जोङो बेखौनो सावरायबाय आरो जेरै जोङो बेहायबो थाङोब्ला गोबां मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना जेरै सुकियाव थाङोब्ला जेरै बैग्रि बिफां गोबां बिफांफोरानो दङ जेरै साया सायाव जोङो जिरायनानै जेरै औ जेरै जोङो फिथाइ सामथायाइ औ औ दैमानि बोहैनाय मिथिंगायारि दै जों नुनो मोनो दै बाज्रुमफोरखौबो नुनो मोनो आरो गोबां अन्थाइ गिदिर गिदिरफोरबो दङ जेरै दैमायाव आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे बैग्रि बिफां साया फोरावनो जोङो ओ मोनसे एसे खाजा लांनानै जोङो थाइजौ एबा जोङो रैमालि फिथाइफोर लांनानै जोङो खाजा जाहैनायखौ जोंबो नुनो मोन्दों आरो जोंबो जाहैफेरदों आर ना
नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो बुंनो थाङोब्ला बेहाय जानुवारि टाइमाव जोबोद गोबां मानसि जायो आरोोना जेरै स्कुलफोरनिफ्राय खायसे मास्टारफोरा लाबनाय गोबां जेरै फरायसाफोरखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आर ना
नोंगौ नोंगौ
औ थारैनो औ नोंथाङाबो हायोबा फोरमायनानै होजागोन
बेनि अनगायैबो जोंना गोबां गोजान गोजान जों जायगा बेरायनो थाखाय जोंना डकुमेन्टसनि गोनां नोंथां दा जोङो बै जोंनि न'सुंसेनिनो हादोर जेरै भुटानाव जो थांनो गोनांब्ला जोङो बेयाव गारि बाय जों लांबोब्ला बेयाव लाइसेन्स बायदिसिना दडकुमेन्टनि गोनांथि जायो आरो नोंथां आरो बेफोरबायदि डकुमेन्टस गैयाबा जों बै जायगायाव जोङो
आरो ना औ औ सहैयाबो औ नंगौ
नोंगौ
आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो औ गारि गुरि जों लाङाब्लाबो जोङो आथिंजोंनो जों दकुमेन होनानै जोंङो आथिंजोंनो बेरायनानै फैनो हायो आरो ना जेरै बे खाथि खालायावनो गोबां मिथिंगायारिबो दङ जेरै जों भुटान हाजोआव थांब्लाबो
नंगौ नोंथां नोंगौ
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो सुक्कि दायगायाव थाङोब्ला बेफोर भुटान भुटानजोंनो जेरै नांजाबनाया आरोना औ नोंथां अब्ला नोंथाङा फोरमायजागोन
औ नोंथां दा जोङो जेनेबा जोङो जोंना जेब्ला गोलोम बोथोर गोलोम बोथोर फैयो अब्ला जोङो जोंनाथ' बै जायगायाव जोंना जोबोर गुदुं थासारि जायोना नोंथां अब्ला जोङो जोङो गुसु गुसु थासारि जोङो जेरै दै बाज्रुम बायदिसिना जोंना दैमा दैसा बेफोराव जोङो गोबां दावबायनो जोंनो लुबैयो आरो नोंथां अब्लासो जोङो जोंनि जोंनि देहाफोरखौ खौ जोङो गुसुआव लाखिनो मोजां मोनो जोंनाथ' दा बायदिसिना जोंना दै बाजुरुमफोर दङ जेरै जोङो बै अरुणाचल अरुणाचलथिं थाङोब्ला जोङो बायदिसिना जोङो दै बाज्रुमफोर नुयो। बै दै बास्रुमफोराव जोङो बे गुसु गुसु जायगायाव जोङो दुगैनानै नङाब्ला जोङो बेरायनानै जों जोबोर मोजां मोनो आरोना नोंथां।
थांनानै गोबां सोलोंथाइ लानो हायो नङा होनब्ला जेरै जोङो खायसे लोगोखौ जोङो माथो होनानैनो बे जोंनि लोगो आंगो जानानै थायो नंङा होनदा नोंथां औ आरो जोंङो बे सिनायै मानसिखौबो जों सिनायनानै जेरै जोंङो बेफोरनि जेरै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जेरै सोलोंथाइफोरखौ लानानै जोंबो बेसोरजोंनो लोगो जाफानो हायो लोगोसेनो नङा होमबा दान्दिसे समनि थाखाय औ औ आरो जोंङो गोबां दावबायनो थांङाब्लाथाय गोबां जोंङो मानसिफोरखौ लोगो मोनब्ला गोबांङानो जोंजों लोगो जानानै थायो औ आरो जेरै जोंङो बे बेफोरनिफ्राय जेरै जोंङो सोलोंथाइखौ गोबांखौनो लानो हायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ थारैनो। नोंथांङा फोरमायजागोन औ।
औ जोंथ' जोंथ' गोबां ओ जागा गिदिंनो थाखाय जोंङो जोंनाव रांखावरिनिबो गोनांथि जायो आरो नोंथां दा जोंङो दा जोंङो बबेबा दाबसे जों हादराव थांनोब्ला जोंनो पासपर्ट जोंङो नङाब्ला भिजा बायदिसिना जोंना डकुमेन्टसनि गोनां जायो बेफोराव जोंङो बानायनो फैसानि गोनांथि जायो नोंथां नंङाब्ला जोंङो बै हादोर खौ जोंङो बे हादोराव जोंङो दावबायनो हाया आरो थां बिसोरो जोंङो जोबोर खैफोद जोंङो जायो आरो थां बेबायदिनो जोंङो बेफोर खौ जोंङो थांनायनि जोङो से माहा नंङाब्ला जोंङो से माखावसे बेसे बेनि सिगांनो जोंङो बेखौ बाननो लाग्रोनांगोन आरो नोंथां।
औ आरो बुंनो थांङोब्ला जोबोद ओ जोबोद खस्थ' जायो जेरै ओ फैसा थाखा गैयाब्ला जेरै जों फैसा थाखा गैयाब्लाबो जोङो बेफोरजोंनो थाइसे थाइनै मोनब्लाबो जोंङो ओ मिलायनानै लोगो फोरजों दसे इन दसे बिदिनो इनजय खालामनानै जोंङो फैनो हायो आरो ना खाथि खालाफोराव औ। थारायनो अब्लासो जोंङो सोलोंथाइफोरखौ लानो हागोन नालाय सानो ग खायसे गुबुन मानसि खाथिया सानो जोंखौ न' बिदि दावबायनानै मा मोननो होननानै नाथाय जोंङो बेफोरनि खौ खोनासङालासिनो जोंङो दावबाय फारसेओंखार लांङो आरोना जाहाथे जोंङो मोनसेसो सोलोंथाइ मोनब्लाबो जोंनि जोंनिनो बुहुत मोजां आरो ना औ जोंनिनो बुहत मो मोजां आरो ओ मालाया जोंखौ खहा जागोन सानब्लाबो जोंहा खहा जाया आरो ना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
मोनसे खोथाखौ जोंङो लानानैनो जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरोना जाहाथे जों सोलोंथाइखौ लानो हायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो जोंङो न'खरफोराव थाबाय थाब्लाबो जेरै जोंङो जाम्बा जाम्बि जानानै थाया खायसे मानसिया सानो जेरै न'फोरावनो थानांगौ मानांगौ होनो आरो ना जेरै जोंङो न'फोराव थायालासिनो अबावबा दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जोंङो बेसोरनिफ्राय गोबां सोलोंथाइ आरो मुलाम्फाखौ जोंङो मोननो हायो आरोना नोंथां जेरै जोंङो औ। जोंनि इयुनखौ साननानै जोंङो बेफोरखौ ओ जेबो होनालासिनो जोंङो दावबायनो फारसे थांनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथांयाबो एसे फोरमायजानो हायोब्ला
औ नोंथां दा नोंथाङाथ' दावबायनायनि बागै जोबोर मोजांङै फोरमायलांबाय बेफोरबायदिनो जोंङो बेफोरबायदि जोंङो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो नांथां जेब्ला जोंङो सम थानायावनो जोंङो दावबायनानै लायबा जोंनि समाजाव' थाबाय थाय ना नोंथां ज बोरायगोन नंङाब्ला बुरैगोन बेफोरबायदिनो आरो जोंङो उन समावबो बैफोर बेफोरबाददि जोंङो दावबायनानै बायदिसिना जोंङो मेमरि थाालांगोन बे मेमरिफोरखौ जोङो गा गावसोरनि न'खरनि बेफोरजोंनो जेरै औवा नङाब्ला जोङो बेनि फिसाज्लाफोरजों जोङो सावरायबा जोबोर उननि समखौ साननानै जोङो गोजोननाय फैयो आरो नोंथां। औ बेफोरबायदिनो औ औ नोंथां गोजोनथों नोंथां।